नोंथां फाय ओ गोजोन सानजौ ओ नो थां गोजोन ओ बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय
औ नोंथांसिमबो फिन जासिहरनाय जाबाय
औ नोंथां ओ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ।
आंथ दा ओरैनो जिरायनासो दं नोंथां।
अ नोंथां बिदिब्ला नोंथां आ नोंखौ कल खालामनायनि गाहान जाहोन गाहाय जाहोनानो जाबाय ओ नोंथांजों ओ जोंनि बर' हारिनि एम्फौ फिसिनाय आरो खुन्दुं लुनायनि सोमोन्दै एसे मिथिनो लुबैदोंमोन नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां दा एम्फौ औ एम्फौ फिसिनाय होननानै बुङोब्ला बियो जोंनि बर' आइजोफोरनि इन्दि एम्फौ फौ फिसिनाय जाय जोंनि मोनसे जोबोर सोमोनांथाव आरो जोंनि बर आइजोफोराहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो बे एम्फौ फिसिनाय हाबाफा हाबाखौ। गाव गावनो आखाइजों जोबोर रोंखा आखानि गेजेरजोंहाय मावबोदोंमोन। बेयो ओरैबायदि सोमोनांथाव आरो मेहेर गोनां जे एम्फौ फिसिनो आदब। हुदाया बे गोदोनिफ्राय सोलिबाय थानानै जों दासिमबो बेफोरबायदि एम्फौ फिसिनाया। आदबखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
दा बर आइजोफोराहाय इन्दि एम्फौखौ गाव गावनो नआवनो फिसियोमोन एम्फौ फिसिनायावहाय बिसोरो मा गिबियावनो सिख्रिनि बिदै दैहोनानै फिसा। जानाय बेनिफ्राय मोननाय आरो बे मोननाय एम्फौखौ। जालियाव बि फिथोब थै थोबहोनायनि बायदिसिना आदब दङ। बेनिफ्राय बेफोर आदबफोरखौ बर आइजोफोरा गोसो दोहो। गोसो देहा मेलेम बाहायनानै गोदोनिफ्रायनो मावबोबाय थाखादों बिसोरो मा ने रोंबो रोंखा बुरोखा आरो नों सोरबाफोर उन्दै उन्दै देरफुनाय हिनजावसा गथ। फोराबो बे नआव बेफोरबायदि हाबाफोरखौ मावनायखौ नुनायनि गेजेरजोंनो रोंखाबोयो आरो मानो होनब्ला जोंना फ्राय हारियावहाय फ्राय आइजोफोराहाय बेफोरबायदि हाबाखौ एम्फौ फिनाय हाबाखौ मावबोखादोंमोन दा बेफोर आदब बेफोरावहाय बबे समाव माबायदि जोथोन लानांगौ बेखौ जोंनि बर आइजोफोरा रों खाजोबोमोन आरो दा मखजाथाव बाथ्राया जादों जोलै लाखिनाय बे एम्फौ गोनां फिथोबखौ बिजि खुन्दुंजों मालाबादि सुनानै सान्दुं अखा गोग्लैयै जायगायाव आलायनानै दोननांगौ जायो आरो जाहाथे बेफोरबायदि सान्दुं अखा गोग्लैयोबाथाय जोंना नोङाब्ला बे जिरादाहाय गाज्रि जालाङो नालाय बेनिखायनो सान्दुं अखा गोग्लैयै जायगायाव मोजाङैहाय आलायना दोननांगौ बेफोरबायदिनो जोंनि बर आइजोफोरा इन्दि एम्फौखौ गाव गावनो नआवनो फिसियोमोन आरो बेनिफ्रायनो जोबोद रोंखा राखानि गेजेरजों फिथोबखौ थुमहोनाय नानै खुन्दुंखौ दिहुननाय जायोमोन आरो नोंथां दा बेनि अनगायै खुन्दुं लुनायनि बागै आङो बुंनो थाङोब्ला जोंना खुन्दुं लुनायाबो बर' आइजोफोरा सिगांनिफ्रायनो जोबोद आखा फाखाखामोन। बिसोरो मिथिंगानिफ्राय मोन नाय खुन आरो फिथोबनिफ्राय थावख्रिनि हेफाजाबाव खुन्दुं लुयोमोन आरो। बेनिफ्राय बेफोरबायदि हाबाखौ जों दासिमबो जों नुनो मोनो जेरैहाय आइजोफोरा इन्दि एम्फौ फिसिनानै बेनि फिथोबनिफ्राय खुन्दुंखौ नुयोमोन आरो। ओमफ्राय बेफोरबादि फिथोबनिफ्राय खुन्दुं लुनाय हाथिया जोंना जोबोरैनो मख'जाथाव। मानो होनोबा बे खुन्दुं लुनायाव बायदि आदब दङ, आरो जाय आदबफोरखौ जोंनि आइजोफोराहाय जोबोर मावबोखानाय आरो रोंखा राखाखाबो। दा गिबियावनो बे फिथोबखौहाय मा खालाम नांगौ सानबा गाहाम दैयाव सोमहाबना दोननांगौ आरो। बेनि उनाव जोंना मा जयो औवा खाथिखौ सिनखावनानै द बा स्नि इन सिसो द इन्स आरो बे द इन्सिसो गनखौ गन खाथिखौ माने गन खाथियाव आरो आरो फिथोबखौ फुवारनानै लानांगौ आरो। बेनिफ्रायसो बेखौ थावख्रिजों लुनानै फिसायै दाफ्लावलां नांगो। बेनिफ्रायसो जोङो बेबायदिनो फिथोबनिफ्राय जों खुन्दुंखौ बानायनो हायो आरो नोंथा।
औ
अनगायैबो आङो जोंनि बर'फोराहाय माबायदि गाब गायोमोन बेनि सोमोन्दै सुंद'यै फोरमायथिनो सानदों। आं नोंथां नोंनो।
औ नोंथां।
दा जोंनिया गाब गानायनि बागै होनना बुङोब्ला जोंनि बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो गाव गावनो गाननाय जोमनायखौ गाव गावनो न'आवनो दानानै गानखां खायोमोन। दा बेफोर गनायावहाय जों गोबां रखनि बायदिसिना रोखोमनि जोंनाहाय गाब गोनां गानग्रा जोमग्राखौ गानोमोन। दाथ' जोंना रासायनारि मुवाफोर बाहायनानै गाबफोरखौ होनाय जायो। नाथाय गोदो जोंना बर' हारियावहाय बेफोरबायदि गाबखौ मिथिंगानिफ्राय मोननायनि मुवा बेसाद जेरै हाय बिफां लाइफांनि बिलाइ, बिबार, फिथाय, बिफां नि बिगुर रोदा बायदि आरिखौनो लानानै बेखौ देग्लिनानै बेखौ रोसि बा बिदै बानायनानै बेखौ ओ बि खुदुंखौ बेहाय सोमनानै दोनाय जायोमोन आरो। बेखौ सोमहाबना दोननानैनो जोंनाहाय गोसोम गोजा गोमो बायदि बायदिसिना रोखोमनि जोंना गाबहोयोमोन आरो। जेरैहाय ओ जोंना लोगोसेनो जोंना गोज्जा गाब बे गोज्जा गाबखौनो एसे गाब जाहोनायावहाय जोंना एसे बांसिन सम नांगौ जायोमोन आरो बिदि होननानै जों खोनानो मोनो। औ बे गाब गाबहोनायावहाय। बेनिफ्राय आरो गोजा गाब बे गोजा गाबनि दख'नाखौ जोंना बर' हारियावहाय ओ गानहोनाय गाननायाथ' गाससिबोआनो गाननायखौ जों नुयो नाथाय म जाथाव मोनसे जोंना सिनायथि दं जे जोंना हिनजाव गोदानफोरखौ दखना गोजजा गानहोनाय दख'ना थावसेयावहाय नोंथाङा मिथिगौ दा बेनि बागै। औ बेहाय आगरबो दं जायखौ जोंना बर'फोरा आगरखौबो गाव गावनो दिंखिया आगर हाजो आगर बायदिसिना बेफोरबायदिनो आगरखौबो गाव गावनो होनानै गाव गावनो दानाय लुनायनि गेजेरजों गाब गाहोनानै जोंना बर'फोराहाय रोंखा राखायै गाव गावनो बेफोरबायदि हाबाखौ गोदोनिफ्रायनो मावबोबाय थाखायोमोन आरो नों थां, बा बेफोर जोंनि बर' हारिनिनो बेफोरो जोंनि गोदोनि मावबोखा नाय रोंखा रखा हाबाफोर। दा बेनि अनगायै आं नोंथाङा आंनो मायबाफोर फोरमायनो सान दों नामख नांथां।
अ नोंथां, ओ फोरमायनो हागोन, आङो बिदिब्ला। जोंहा न'आव मोसौ फारम दं नालाय, जोंनि मोसौ फारामनि बागै एसे फोरमायनोसै आं।
दे फोरमायना होदों नों
औ नोंथां ओ गिबियावनो मोसौ फाराम बानायनो थाखाय जोंहा गुवार आ जायगा थानांगोन। आ जाहाथे जोङो बे गुवार जायग जायगायावहाय न' लुनानै ओ मोसौ दोननो थाखाय जोहा उखुम गोनां आ थिनजों दोथाबनाय न' लुनांगोन आरो जोङो ओ बे न'नि ओ वालखौहाय ससे ससे होनांगोन बेखौहाय जोङो ओ आबुङै लुफुंनो नाङा बे न'खौहाय जोङो आबुङै लुफुंनो नाङा आ आरो जोङो ओ न'खौहाय हायावहाय सिमेन्ट होनांगौ गौ जायो अन्थाइ बाला होनानै जोङो बेयावहाय सिमेन्टजोंहाय ओ लुनाय जायो। जाहाथे जोंनि मोसौ आ मोसौ फाराम खालामनायाव एबा मोसौ ओ दोनफैनायावहाय मोजां जायो। गिबियावनो जोंहा ओ हा गैयाब्ला जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव हा बायहैनानै जोङो सिगाङावहाय न' लुग्रोनानै लानांगौ न' लुनो थाखायथ' जोंहा गोबां आगजु नांगौआनो जायो। जेरैहाय थिं सिमेन्ट अन्थाइ बाला बायदि बायदि। आ बिनिफ्राय जेब्ला जोङो न' लुखांगोन अब्ला जोङो आ जोंनिनो हाथाइ बाजार आ एबा गलायावहाय खाथि खालानि गलाफोरावबा आ दखान सहराव बेहाय बा गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय जोङो ओ मोसौ ओ जारसिखौ लाबोनांगोन। मोसौ जारसिया जाबाय जोंनि बे ओ गामिनि मोसौ जों न' बां ओ न'फोराव फिग्रा गामि फोराव फिग्रानिख्रुइ इसे आलादा आ बियो जोंनि बे न नफोराव फिग्रानिफ्राय एसे गिदिरसिन जायो। बेनि उनाव जोङो जेब्ला आ बाजाराव बा गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै गुबुन दाबसे सहरावहाय थांनानै आ बे जोंनि जार जारसि मोसौखौ लाबोगोन ओ जोङो जारसि मोसौखौ स्नि था नङाबा जिथासो लाबोनानै दोनफैनांगौ जायो सिगाङावहाय आ जाहा ओ जोंहा मोसौ फार्म खालामनायावहाय ओ नांगौ जायो बिनि थाखाय जोङो होम्ब मोसौखौ गारिजों लाबोनाय जायो गारिजों लाबोनानै जोङो जोंनि बे आ न' लुनायावहाय माफा माफा ओ खथा खथा खानानै दोननाय जायो जाहाथे बिसोरो आ जेरावबो थाङा आरो आवफावा बाहेराव आ गुबुनफोरनियाव दिस्टार्ब खालामहैया बिनिफ्राय जोङो बिसोर खौ दिरुंजों खानानै दोनथाबनानै आ दोननाय जायो। मोसौ जारसिखौ जेब्ला लाबोनानै दोनफैगोन अब्ला जोङो बिसोरखौ आ गोबां रोखोमैनो जोथोन खालायनांगौ जायो जेरैहाय आ जोंनि ओ मोसौ जारसिनि थाख थाखाय जानायनि थाखाय जोङो बिसोरनो दाना दानाखो दाननानै होनांगोन आ आरो बेबादिनो जोङो गुन्दैफोरबो होनो हायो आरो सम सम सम जोंहा बिसोरनो दैबो होनांगौ जायो सम सम माने जोङो दैखौथ' सामफ्रामबो बेलासियावनो होनांगौ जायो मोसौनि थाखाय बेनिफ्राय जोङो आ जेब्ला आ मोसौवाहाय खिगोन हासुगोन अब्ला जोङो बेफोरखौबो सम नायै सम बोखारबाय थानांगोन आ सुस्रांहरबाय थानांगोन जोंहा हा बे जोंनि न' लुनायावनो गासिबो आ गोनां जानाय मुवा खानांगौ जायो जेरैहाय दैनि मेचिन दैनि मेचिनखौबो नांगौ जायो। जोङो एफा बुरजा मोसौ फार्म खालामनायावहाय जोंनो बेफोरबायदि ओ मेसिननि गोनांथि जायो। दैनि मेसिनफोरनि गोनांथि जायो बेफोरनि गेजेरजोंसो जों जोंनि बे मोसौनि लेथ थ्रा खि हासुदै जानाय लोंनाय दानाफोरखौहाय सुस्रांनानै गारहरनो हायो।
बेनि उनाव जोङो जेब्ला आ बेफोरबायदि जोंनि बे मोसौनि लेथ्राफोरखौ एबा मोसौखौ जोथोन लानो थाखाय जोंहा फारामाव माखासे मावग्राफोरबो नांगौ जायो खामानि मावग्राफोरबो नांगौ नांगौ जायो जायखौ जोङो लावखारबो होननानै बुंनाय जायो। जोंहा बे लावखारखौहाय माखासे ओ हाजिरा होनानै बा फैसा होनानै जोङो बिखौहाय दोननाय जायो जाहाथे जोंनि मोसौ -फ्रा जों मोसौ फारामनि मोसौफोरखौहाय मोजाङै जोथोन लायो। बिनिफ्राय जोङो बिसनो दान मथे फैसा खौ होनांबाय थानांगौ जायो जेब्ला जोंनि मोसौ जारसिया ओ जारसियाहाय फिसा होगोन अब्ला जोङो बिनिफ्राय गाइखेर मोननो हागोन बिसिनिफ्राय जोङो गायखेर मोननो हागोन अब्ला जोङो बे गाइखेरखौहाय बाजाराव, दखान सहराव, गलायाव, फाननानै जोङो रां आर्जिनो हागोन। रां आरजिनानै जोङो जोंनि सुबुंनि न'खरफोराव सुबुंनि न'खर न'खरावहाय बा जाय न'खराहाय बे मोसौ फार्मखौ खुलिदोंमोन बे न'खरनि मानसियाहाय ओ रांखान्थियारि जेंनाफोर जादोंब्ला ओ बेफोरावहाय बाहायनो हायो जेरैहाय गोबां रोखोमावनो बियो हेफाजाब मोनो गाइखेर फाननानै एबा मोसौ जारसि नि मोसौ फिसाफोरखौ फाननानै गोबां रोखोमैनो बेयो हेफाजाब मोननो हायो।
गाइखेर फाननानै बियो गावनि जिउआव नांगौ जानाय माखासे ओ आंखालफोरखौ सुफुंनो हायो आरो गावनि जिउआव गोनां जानाय नाय इयुननि थाखाय गावनि फिसाफोरनि थाखाय ओ जों बिसोरोहाय बा जोङो ओ दोनथुमनो हायो जाहाथे इयुनाव लोमजायो साजायोब्ला जोङो बेफोराव हाय खरसा खालामनो हायो ओ गावसिनिनिदां निदान खैफोद फोराव बे फैसाखौहाय जोङो बाहायनो हायो बिनिफ्राय जोङो जेब्ला जोंहा मोसौ जारसिया गोबां सा होगोन ओ अब्ला जोङो बे फिसाफोरखौबो फाननो हायो। बिनिफ्राय जोङो फानालासिनो जोङो बे फिसाफोरखौहाय जोङो ओ देरहोनोबो हायो देरहोनानै जोङो जोलै फेहेरनो हायो जा हाथे जोंनि बे फारामावहाय आरोबाव ओ गोबां बुरजायैनो मोसौ ओ फाराम खालामनो हायो बिनि थाखायनो जोङो ओ मोसौ